नोंथां औ नोंथां सि सिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरग्रोनाय थाबाय।
गोजोन्थों नोंथांनिसिमबो बावहरनाय थाबाय।
औ नोंथाङा दासान्दि मा खालामनानै दङ?
आङो दासान्दैथ' न'आवनो दंथ'यो जेबो खामानि मावनाय जायाखै।
औ अब्ला आङो नोंथांनिसिम मोनसे आयदानि सायाव एसे सावरायलायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन। नोंथाङा दानदिसे सम होनो हागोन नामा?
औ हागोन दे सावरायनो हागोन।
औ आङो सावरायनो होनना लानाय आयदाया जाहैबाय हान्था मेला। जिहेथु जोंनि हान्था मेला बे हान्था मेलाया आथिखालाव आरो गोदोनि दिनावहाय माबायदि सोलायनाय फैदों। बा जोङो माबायदि खाबु मोननो हादों। बेनि सायाव थारमाने एसे सावरायनो होनना सानदों आरो नोंथांमोननि जायगायाव गोदोनि आरो दानि हान्था मेलायाव माबायदिहाय सोलायनाय फैदों एबा माबायदि खाबु लानो हादों। बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ औ हान्थाामेला सोलायनाय खौथ' बुंनांगोन गोदोहाय गुबुन हान्थामेला जायोमोन आरो आथिखालाव जौगा जौगानाय हान्था मेला जों सुबुं माहारि दा हान्थिसै। बे बेलायाव गोबां सोलायनाय दङ। जों जेब्ला उन्दै उन्दैमोन जोङो ओ गारि मथरखौनो गामियाव नुनो थाङामोन ओ साइकेल सोलियोमोन। फरायसालियावबो जों साइकेलजों फैयोमोन। ओ जोंनि ओ सिगांनि ओ जाखिनि ओ मानसिफोर बा बिदा बिब'फोर बिसोरो माने साइकेलखौबो बाहायामोन जाहैदों। माने ओ थाबायनानै सोरो गाव गावनि हाबाखौ मावोमोन माने। गुबुन दाबसे जायगायाव थांनांगौबा माने बि जेबो हान्थामेला गैयामोन बै समाव। थाबायनानैनो गाव गावनि खामानिखौ मावनानै लानांगौ जायोमोन आरो गोदोनि राजा महाराजानि दिनावथ' नों ओ मैदेर, गराइजों सो हान्थियोमोन होननानै जोङो जारिमिनाव खोनायो बा ओ जारिमिनाव फरायनो मोनो। दा गोदोनि आरो दानि गोबां दिफारेन्स दङ'। दाथ' नों जौगानाय मुगायाव नोङो नांगौबानो आरो बयहाबो आजि खालाव माने बयनिबो मोनफ्रोमबो न'खरावनो गारि मथरा थाखासै। बे हिसाबै दिनैनि मुगायाव बे हान्था मेलाया गोबां ओ इजिबो जाबाय ओ गुसुं समनि गेजेरावनो नों गोजान गोजान जायगायाव थांनो हासै। ओ गोदोहाय नोङो सानसे गाहाम लामाखौ ओ दिनैनि मुगायाव दसे समनि गेजेरावनो माने बेखौ फोजोबनानै लानो हासै।
औ थारैनो।
औ
सोलायनाया गोबां दङ'। ओ सु आथिखाल मुगायाव सुबिदाया बांसिन नुनो मोनदों।
औ औ
दा नोंथां नोंथाङाबो बेनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ आङो दा एसे फोरमायनो होनो सानदों आंनि एक्सपिरियेन्स जिहेथु आं मोनबोनाय हिसाबै। मानो होननानै बुङोबा जा हान्था मेला होननाय लोगो लोगो जोंनियाव गोदोनि दिनावहाय माखासे खामानिखौ जों मा खालामोमोन थाबायनानै थाङोमोन होननानै नोंथाङा बुंबोखाबाय नङा होमब्ला जेरैबायदि होननानै बुङोब्ला जोङो फरायसालियाव थांनायनिफ्राय लानानै बबेबा बाय बाहागि बा खुरमाफोरनि बा आलासिनियाव जोङो थांनो गोनां जायोब्लाबो गोजान जायगाब्लाबो जों मा जायोमोन थाबायनानै थांनो गोनां जायोमोन आरो आंबो गोसोआव दङ'। जोंहा आबैमोनजोंहाय आङो मा खालामोमोन उन्दैयावहाय माने आबैमोननि न'आव जिहेथु आलासि जानो थां -थांफानो मोनदों जेराव आंखो आबैया मा खालामोमोन थाबायनानै लाङोमोन जाहैबाय। ओरै औ एसे गोजानमोन जायगाया जोङो फुं समाव थाङोब्लाबो सानजौफुआवसो सहैयोमोन आरो बेफोरबायदि जायगायाव आङो थाङो नो मोनदों आबैजों थाबायनानै आंनि जि एक्सपिरियेन्स दङ बिनि लोगोसेनो गोदोनि समावहाय मा होनो थाबायना थाङोमोन मानो होनना बुङोब्ला जोंहा गोदोनि समाव साइकेलनि अनजिमायाबो खममोन जाहैबाय जेराव जोंहा औ साइकेलखौबो जों मोननो थाङामोन साफा सानैनावल' थायोमोन जायनाव साइेल केल दङ माने बिसोरो एसे गोजान लामा हान्थिनायाव बेखौ बाहायनाय जायोमोन आरो आथिखालाव जोंनि एसे उन्दै समाव आरो साइ केल फैबाय जेराव जोङो फरायसालियाव थां एल पि खिनिखौहाय मा होनो थाबायना थांनांदोंमोन लोगोसेनो जेब्ला हाइ स्कुल मोनदोंमोन अब्ला आंबो साइकेलजों थांनो मोनदोंमोन आरो साइकेलजों थांबाय नाथाय आथिखालनि दिनाव जोङो बुंनो थाङोब्ला गारि मथरनि अनजिमाया एसे बुरजा बांबोबाय आरो आपग्रेड जाबाय जिहेथु गोदान मुगानि नालाय जेराव जोङो आथिखालाव न'ख खर न मा होनो गंफ्रोमबो न'खरावनो मा गारि मथर सोर मोननो हायो बाइक स्कुटि जे जायनि जाहोनाव जोंना बिमा बिफायानो मा खालामो आथिखालाव गारि मथरजों लांनानै गावनि फिसाखौहाय फरायसालियाव दोनहैनायखौ जों नुनो मोनो लोगोसेनो माबेबा गोजान जायगायाव बा थामजौ ब्रैजौ किल'मिटार गोजान जायगायाव थांनोब्लाबो जोङो गारि मथर बाइक स्कुटि जों थांनो हायो नङाब्लाबो जों मा होनो आथिखालाव बासनि सुबिदा मोननाय जायो जेराव जोङो बासजों गाखोनानैबो थांनो हायो। जायनि जाउनाव जोङो फुङाव थांनानै बेलासियावसो मोनहैनो गोनां जायगाखौबो मा खालामनो हायो जोङो फुङाव थांनानै फुङावनो सहैनो हायो आरो लोगोसेनो आरो जुदि डिस्ट्रिक डिस्ट्रिक बारलांलायनाय ओरै गोजान जायगा जायोब्लाथायाय जोङो ट्रेननि जोहैबो जोङो आथिखालाव हानथिलांनो हानाय सुबिदा जाबाय आरो मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा गोबां जायगा जायगायावनो ट्रेन स्टेसनबो खुलिना होनायखौ जों नुनो मोनसै नङा होमब्ला औ लोगोसेनो आरो जिहेथु जोंना ट्रेनजोंबो जोंना माखासे जायगायाव थांनो थाखाय स्नि सान दाइन सान बेफोरबायदि सम लायो माखासे जायगा थाङो जि सान गाहाम दायो एसे गोजानद्राय जायगायाव जाय जायगायाव थांनो थाखाय जोंनो मोनसे आपग्रेडेड पार्सन बा जों मा होनो बिरखं जाहाज निबो सुबिदा खालामना होनाय खौ जों नुनो मोनदों जाय जोंनि जायगा जायगायाव बिर खं जाहाजनि बाग्रा जायगा दं नालाय बेजों थांनानै जों मा खालामनो हायो स्नि सान गाहाम लानाय समखौ जोङो से घनटा नै घनटानि गेजेरावनो सहैनो हानाय सुबिदाखौबो जोङो मोननो हादों आरो
उ ओ उम मोनसे हादरजों मोन बे हादरजों खाथि जासिनदों नङा होमबब्ला।
औ औ थारैनो जोङो मोनसे हादर ओमफ्राय गुबुन मोनसे हादरसिम थांनो दावबायलांनो थाखायबो जोंनो गोबाव समनि गोनांथि जाया आथिखालाव। जोङो थाम ब्रै घन्टानि गे जेरावनो मोनसे हादरनिफ्राय गुबुन हादरसिम हान्थिलांनो हानाय सुबिदाखौबो जोंनो खालामना होनायखौ जों नुनो मोनदों। गुबैयै बुंनो थाङोब्ला जोङो गोदोनि हानथिनाय हानथा मेला राहा आरो हा आरो आथिखालनि हानथिनाय हानथा मेलानि गेजेराव हा आरो अख्रांनि फारागथिखौ जों नुनो मोनदों आरो
औ औ औ औ गोदोहाय आरो माखासे हानथिनायाव खैफोदबो जायो नङा होनबा ओ लामाया लामाफ्राबो माने बे मोजां नङामोन गासिबो हाग्रा बारि नङामोन हाग्रा बारिनि गेजेरजों थांनांगौ जायोमोन होननानै खोनानो मोनदों दा जोंनि आबै आबौआ खोन्थालांदों दिे मालाबा हाग्रा गेजेर थांनाय समावनो मालाबा मोसाफोर लोगो मोनो मैदेरफोर लोगो मोनो दा बेवहाय मालाबा खैफोद जायो होननानै जों खोनानो मोन्दों आरोना
औ थारैनो नोंथाङा थार बाथ्राखौनो रायखांदों थारैनो बुंनो थाङोब्ला बेफोरबायदि थासारिखौ जोङो आथिखालावबो हाजो ओनसोलफोराव नुनो मोननायखौ नुनो मोनो एबा खोनानो मोनो आरो नङा होमब्ला जाय माने हाजो बेबायदि ओनसोलाव दाबो लामा लामाया मोजांब्लाबो हान्थिनाय हान्थाामेलानि राहाया मोजांब्लाबो मा जायो बाइक स्कुटिजोंहाय माने हर समावहाय हान्थिनो हाया आरो मानो होननानै बुङोब्ला हर समावहाय हाग्रानि जिब जुनारा जिहेथु आदार नागिरनानै ओंखारबोयो नालाय बेयाव जुदि लामायाव लोगो लोगो मोनोब्लाथाय मा होनो मानसिखौ खौहाय एटेक खालामोब्ला खहा खालामनायखौ औ खैफोद खैफोदाव फारसे बोनानै लांनायखौ जोङो नुनो मोनसै आरो दानि दिनावबो
दिनैसिमबो माने हाजो एरियायाव जिसिबां हान्था मेलानि राहा खालामारनायखौ नुनो मोननाय जादों नङा होमबा औ आरो बेबायदि सुबिदा बो नंखाया हाजोआव गारि मथर थांनानै माने बबेबा बायदि हाजोआवथ' नों गारिबो लांजाया नङा होमबा?
औ थारैनो आरो बुंनो थाङोब्ला जोङो हाजो हाजो फारसे हान्था मेलानि राहाखौ जेसेबां आपग्रेड खालामनांगौ आंनि हिसाबैब्ला माने खालामखाबायानो मानो होननानै बुङोब्ला बांद्राय हाग्रा बंग्राखौ दानस्राङोब्ला मा जागोन जोंना जिब जुनारा थानो जायगा गैयाबाथाय माने गामि ओन सोलावबो जोंखौ माने नारसिन फैनो हागौ आरो गामि ओनसोल ओनसोलनि फारसे फैनानै। बेनिखायनो औ।
बेफोरबो जोंनि माने मिथिंगायारि सम्पद बेफोर थायोब्लासो जोंबो थांना थानो हागोन नङा होमबा? बेनिखायनो माखासे बेफोर सम्पदखौबो जोङो ला खिनांगोन जों लाखिनाया मानसि माहारिनि बिबान नङा होमबा?
औ थारैनो जोङो मानो होनबा मिथिंगानो सायावबो सोनारनानै थानो गोनां जायो नालाय। जोंहा बारहावानि गोनांथि जायो। जेराव जोङो बिफां लाइफां गैयाब्लाथाय मा होनो बारहावाया गुबुंले जायोब्ला जोंहा थांना थानायाव बा हां लानायाव जोंहा उसुबिदा जायो। जायनि थाखाय जोङो मा से सुबुंफोरा हां लानायनि उसुबिदानि थाखायबो माने हार्टनि बेमार बायदिसि ना जानानै जोङो अब'थिरायै जिउ खोमानांनायखौबो जों नुनो मोनो आरो। आथिखालाव बुंनो थाङोब्ला हान था मेलानि जोहैबो माखासे बारहावायारि गुबुंले जानायखौ जों नुनो मोनो जेरै एगजामपोल एबा बिदिन्थि हिसाबै बुंनो थाङोब्ला जोङो माखासे टाउन बा सिटि नोगोरमाफोराव जोङो बेखौ जानायखौ नुनो मोनसै आरो। जेरावनोखि जोंहा हान्था मेलानि गेजेर जों गोबां उखुन्दै ओंखारनानै बारहावाखौ माने गुबुंले खालामसै आरो कार्बन डाइ अक्साइड जाहोनानै। जायनि थाखाय जोंना टाउन सोहोर बा नो गोरमायावहाय बारहावाया गुदुं जायो लोगोसे गरमा बांसिन जानायखौबो जोङो नुनो मोनसै आरो। जायनि थाखाय मा होनो बेवहाय खामानि मावोब्लाथाय जोङो एसे खामानि मावब्लानो हां थोनो थोनो मोनो गावखौ माने हां लाख'नो हाया हाया जानाय बेफोरबायदिखौबो जों मोनदांनो हायो आरो। मानो होननानै बुङोब्ला बेहाय जोंना नांगौसेबां अक्सिजेन मोना होननानै आं सानो आरो।
जेसेबांनो जौगानाय जादों एसेबांनो माखासे बिथिङावबो जों खहा खालामना लादों नङा होमबा? औ दा गारि मथर बांनायनि जाहोनाव आबहावाया
औ गारि मथर बांनायनि जाहोनाव आबहावाया गुबुंले जादों आरो जोबोर गुबुंले जादों जायखनि जाहोनाव जोंना बोथोरावबो माखासे सोलायनाय फैनायखौ जों नुनो मोनसै आरो आथिखालाव। बारहावा गुबुंले जानायनि जाउनावनो जोंना माजासै आथिखालाव मा होनगोन बोथोरजों लोगोसे अखा हायै बेफोरबायदि थासारिखौबो जोङो जानायखौ नुनो मोनसै आरो।
नङा होमब्ला? बेनिखायनो आबहावा गुबुंलेनाया बांनायनिफ्राय बांगासिनो दङ।
औ थारैनो बेनिफ्राय नोंथांमोन औ औ दे अब्ला नोंथां नोंथांजों रायज्लायनानै गोजोननाय मोनबाय।
दे